औ नोंथां औ खोनादों
आरो दैज्लां आरो बे समाव दैज्लां दैज्लाङाव मोननाय मैगं आरो मेसेंआव मोननाय मैगंनि सायाव रायलायनोसै नामा?
दे राय्लायजागोन दे नोंथां
दैज्लां जों दाथ' दैज्लां मैगं माखो माखो मा मा मैगं मोनो मिथिगोना
दाथ' दैज्लाङाव बुहुद मैगं थाइगं मोनो।
उम ओरैनो मा मा मोनो बुंजागोन नामा?
ओ भिन्दि, लेस्रा खांख्राइखला
खांख्रायखला माने?
काक्रेल
खांख्रायखला माने मा मैगं?
काक्रेलखौ होनो काक्रेल
औ दिनै सो खोनादों माने ओमफ्राय
फान्थाव
ओ फान्थावखौथ' खम मोनो र एसे मोनो माने उम फानथावा बाहाय खम ओंखारो नामा
ओ थेवबाबो मोनो आरो ना
मोनो मोननाया थेवबाबो माने खम
खम मोनो आरो दैज्लांआव ओं मेसेङाव माने बांसिन मोनगोन आरो बेनि ओमफ्राय दा टमेट' माने बिलाहिखौ
टमेट'आ खमायबाय बिलाहिखो बिलाहिया दा थैबाय माने अ अखा हाबायनाा अम दा
बानलुखौ मोननो थांङोना
खमाय माने दा अखा बोथोर जाबाय माने बिफांफोरा माने दै लोमनानै माने थैबाय आरो थाइनो नागिरला
बे दैज्लांआव दैज्लांनिया नोंथाङा बुंनो हागोन नामा दैज्लांआव मा मा मोनो आं एसे खम मोनथियोना
दैज्लाङाव बेफोरखौ मोनो मोननायालाय जेरै दा जोगोनार दैज्लाङाव जोगोनार मोनगोन दैज्लाङाव जोगोनारा ओंखारबाय खुमब्रा जालिफोर मोनसिगोन बिदिनो जिंखा मोनगोन
पानिलाव मोनो ना मोना
पानि लावा दा जाया पानि लाव मोना दा पानिलावा माबा
जिंखा बहल बहलखौ मोनोना मोना
फलखौ फलखौबो मोन मोनो मोनो मोनो ऐइ गोलाव गोलावा ओमफ्राय मारबा मायबिबो ओंखारो जों दा आरो बेखौ मिनथिला लेस्राफोरा लेस्राफोर
जोंनि दा बि टि सि आव मावनाया बेनो आरो। उम।
ओमफ्राय आरो मेसेङावलाय मेसेङाव
लाइ लाफा
लाइ लाफा फालें इनिफ्राय कबि। फुलकबि बान्दाकबि अलकबि।
अल
इनि इनिफ्राय थ' माबा मावोमोन जेरै बेसरफोरखौबो मावो खेथि बेसरनि। इनिफ्राय
मुला।
ओ मुलाफोरखौबो मावबोनाय जायो ओ इनिफ्राय
आलु।
अ आलु तमेट खौबो मावनाय जायो इयावनो उम।
बिलाहिखौ मावो।
बानलुफोराबो मावनाय जायो।
दुन्दिया दुन्दियाखौथ' गोबां खेथिबो खालामना जानायनि थाखायबो आरो फाननो थाखायबो। बेफारनि थाखाय औ बेसरखौथ' बिराद मानसियानो खेथि खालामो ना।
उम। मेसेङावलाय मैगंखो गोबां रोखोमनि मोननाय जायो।
ओ मेसेङाव आरो माबाखौबो मोनो दा। जोगोनारखौबो मेसेङावबो मोनो दैज्लाङावबो मोनोना।
ओ दैज्लांनि मेसेंनिबो दोङो जोगोनारा जोगोनारखो मोनो। दैलाङाव मोनो मेसेङाव मोनो मोननै जादनि दोङोना दै लांआवबो थायो मेसेङावबो थायो फान्थावफोरखौबो मोनो फानथाव न्थावा फान्थावखौबो फान्थावखौ दाबो मोनो थेवबाबो माने फान्थावा ना माने मेसेंआव आरो बांसिन मोनसिनो आरो। गिदिर गिदिर फानथावा गोलाव गोलावबो मोनो।
बुहुद आबाद मावोना बिलााहि मावोना फान थाव बेफोरथ' मेसेंआव एभेलेबोल गोबां माने खेथि खालामो मानसिफ्रा बानलुखौबो ना।
बानलुआबो जायो बानलुखौबो मोनो गोबां दा अखा बोथोरनि दा खमायबाय आरो माने बिफाङा थैबोबायना दा दाम फोराबो बारायबाय दामफोराबो बारायसिगोन बाराय सिगां बारायबायानो दाउ बिफां लाइफां थैयोना दै लोमनानै।
दाथ' दा दैज दैज्लां बोथोराव मैगंनि दामफ्राबो गोबां जादों दा।
उम जायो दा एसे खमायबायसो खोमा।
उम।
खमायबाय जानांगो माने फारसि खारनायाव माने बाहेरामलाय आर ना दा दा माबा बो होखारसिगोनदां इ थारुना।
अ थारुन थारुना मेसेंयाव जायोना?
अ दा गायबाय खोमा गायबाय आं अ दा गायबाय दा गायबाय गायबाय खोमा दा गायनानै बे मेसेङाव जायगोन इयो बे सिगाङावसो बुरो खोमालै दा मोना
औ थारुनखौबोथ आबाद मावो ना?
अ दाबायदियाव बिबारखोसो मोनो बिबार थास आयथिं खौबो थास आथिंखौबो मोनो मानसिफोरा फानो दख जाफेरबादा नों थास आइथिं
थास आइटेमबो जाफेरबाय आङो
उम थास आथिंबो फानो बे लोगोस से मा मा फानो मोनथाय मिथिस्लाबला दख आरो धुबुरियाव मोनो मेगं फोरा दुब्लियाव मोननाय मेगंखौ सिनायो नोङो?
दुब्लियाव माबा मोनो मेथंखा बिबार
अ आरै ए सिफुं मैगङा सिनायो ना सिनाय
सिफुं मैगं मोनजाफेरबाय मानजिया बेफोरथ दैज्लाङाव मेल्ला मोनोना
मानो दामोनो
टाराव मोनो दा
मानजिया ओमफ्राय माबा मोनसे दंबावोमोन ना?
आङो मोनथिथला आदा
ओइ मैगंआ दाउ फेनदा ना मा होनो आरो
औ औ गोबां बिदिनो थायो औ
एनिफ्राय दिंखिया जेरै हाग्रानि मैगं होनबा दिेखिया फोर मोनो
खिया दिंखियाखौबो थ दैज्लां सिजेनावनो मोनो दा
अ दा दा मोनो आरोना बैसागोनिफ्रायनो जाजायो बैसागोआवनो मोनजायो मायबा मायबा माबायाव जाया जाजाया दां माइबा माइबा इदिनो बोथोर लानानै बोथोर दा जानाया मायबा खायसे बोथोराव मोनजानाय नोंला दा दा मोनजा
उम
नंला खोमा सान
सान साननैसो थानानै
उम सननैसोथाबा मोनजानाय नोंला खोमालै
आबाद मावो कबिखौ मेसें बोथोराव नोंथाङा एसे फोरमायलाय
कबिखो कबिखोथ ओरैनो कबियाथ माबासो फुलिसो जेनेबा बेगर बेगर दोङोदां बेगर ना?
कबिखौ माने बेगराव जावैग्रोयो आरो बेगर दङ
आंथ' नुफेराखै जेनेबा नुफेराखै फानो डाइरेक्ट फुलिखोसो लाबनानै गायनो मोनफेरदो
औ माने नोंथां कबिया माने कबियाव बेगर दङ' बे बेगरखौ माने हाखो मिहि जावफ्लेनानैहाय बेयाव फोनाय जायो आरो जावैनाय जायो कबिखौ
जे
बे उनावसो माने कबि बखौ गायनो हायो आरो हावल हालेवनानै ट्रेक्टरजों मेहि हालेवनानैहाय फुलिखौ गायो
ना डाइरेक्ट बाजारफोराव मुथा मुथा फानो इनि फुलिखो फु फुलिखोसो आं माने लाबोनानै गायफेरनो मोननाय मोनदो आरो बे बेगरखौ नुफेराखै इदिनो हालेवग्रोबाय
कबिनि ओ जोंहा कबिनि खेथि दंमोन नोंथां आवगाय ओमफ्राय बे बेफोरबायदि उन्दै समाव नुदों आरो आं माने कबिखौ बेगर दङ' बेखौ माने जावहोयो आरो बांद्राय सान्दुङावबो दोनजाया कबि फुलि खौ औ प्लासतिकजों खोमलेप बाय बाय द'से माबाबा खुलिलायबाय बिदि खालामनानै कबिखौ जावैयो आरो जावैनानै
उम आङो नुफेराखै आरो बेगरखौ मादि कबिनि बेगरा मादि आं नुफेराखै जायखिजाया फुलिखौल' नुबाय आरो
औ
ओ कबिखौथ' इमान खेथि खालामा जेनेबा गाय जानो थाखायल' ओरैनो बाहायमान फुलिखौ लाबोनानै गायनाय जायो कबि माला खबि अलकबि बेफोरखौ लाबानै माने खेथि इमान गिदिर खालामा आरोना फानलाय न'नि थाखाय जानायल'
औ
जोंनिया समा जाबाय दानथ'नि उम दे दानथनि नोंथां
अ